हेलौ
हेलौ अ नोंथाङा खोनादों ना?
औ नोंथां खोनाबाय औ नोंथांजों दसे सम सावलायदो हागोन ना?
औ हागोन
बिदिब्ला जों बैसागुखौ लादिनि नामा?
औ औ
नोंथां
औ जायो
औ बैसागुआ जाहैबाय बर'फोरनि देरसिन रंजाथाइ फोरबो नङा होमबा? बे फोरबोखौ जोङो सैथ्र दाननि जोबथा सानखालि संक्रान्ति हमनानै मानि बैसाग दाननि जोबथा स्नि सानहालागि फालिनाय जायो आरो बेनिनो संक्रान्ति सानाव मोसौखौ माबोरै माने मोसौखौ ओ बैसागो हिसाबै जोङो मोसौखौ थुखैग्रोनाय जायो आरो सैथ्र दाननि माने जोब- था सानखालि बे समाव जोङो मा होनो ओंखामदोनि ओ हांगारखौ थाव गुबैजों लगायनानै जोङो बेखौ मा खालामो? नोलो एबा मा होनो औवा मोनथाम हासुं बानायनानै हांगारखौ जोङो मोसौनि बिखुङाव माने मोदोमाव गासिबावबो थुनानै होनाय जायो आरो आरो बेजों लोगोसे थांबाय जोङो थाराय बिफां रायदों बिलाइ मोखोना बिजौ ओ आथ्रि बिबार बायदिसिना माने लाव फान्थाव हाफ्लेनानै जोङो मा खालायो बै सानखालि ओ सबाय बा सिबिं बेफोरखौ जोङो ज'यै मिक्स खालामनानै मा लगायनानै जोङो मोसौखौ सारै सारै मा खालामो खुगा मेथाइ खननानै होलाङो आरो। जोङो मोसौ थुखैनाय होनो बेखौ
उम
ओ बेखौ जों मा खालामो गोदोनिफ्रायनो ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोनाय जायो आरो आरो बिनि अखानायैनो जों मा जाखो? बोसोर गोदाननि जोङो एक थारिक बा से
औ
से बैसाग सफैबाय बे बै सान खालि जोङो मा मानसिनि बैसागु फालिनाय जायो बेखौ
बे समाव जोङो ओ मा खालायो जोङो न'नि आयजो बा
औ
न'नि बिमा जायखिजाया सासे जोङो न'खराव मा खालामो बाथौ आर'ज गाबो आरो आलारि बाथि फोजोंनानै आरो न'खरनि उन्दै गेदेर मान लालाय लायो आरो बे बैसागुआव मा बांसिनै मा जोङो जानाय लोंनाय बा रंजानाय बाजानाय बांसिन खालामनाय जायो आरो ओमफ्राय बेखौ मा होननानै माने ओ रंजालि बैसागु माने बेयाव जोङो माने बर'नि दामजु जेरै खाम ओ ज'था सिफुं जोङो बेफोरखौ लानानै मा रंजायो आरो
औ
बे बांसिन गोदोनि समाव जायोमोन आथिखालनि जुगाव माने जोङो दा सोलोंथाइयाबो जौगाबोबाय आरो रांखान्थियावबो जौ ग्वाबाय जोबोद माने इसे बुजिनायबो सोमजिबाय आरो बेनिखायनो मानो दानि सुबुंफोरनियाव बेफोरबायदि रंजानायखौ बारा नुनो मोनला आरो नङा होमबा नोंथां बेफोर फालि नाया माने लासै-लासै सोलायबोनो हमबाय आरो आथिखालाव मा खालामोनो सिगांनि बादि मागिनानै बा जौ बे दर माने लाद्रा लुद्रा मोसानाय मानाय बेफोरखौ माने खम नुबोबाय आरो
औ
जोङो माने आथिखालनियाव जोङो जौसाङाव बैसागोखौ मा फालिनाय जायो आरो बेवहाय मा खालामो जोङो बायदिसिना गेलेमु आयदा बा खन्थाइ आवरायनाय मिथिखायोबा बादायलायनाय बेफोरबायदिखौ मा जोङो हाबाफारिखौ लानाय जाबाय आरो खोनादोंना नोंथां बेफोरबायदिजोंनो जोङो मा जोंनि बैसागुखौ खुंलांनाय जासै आरो औ नोंथां
औ
नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना नोंथांमोननिजोंं बैसागुखौ माबोरै फालिनाय जायो?
औ जोंनिथिंथ' बैसागुखौ जेरै नोंथाङा खोन्थालांदों बेबायदिनो फालिनाय जायोग आरो ना जेरैहाय नोंथाङा बुंदों गिबियावहाय मोसौ थुखैनाय बिदिनो ओ बिदि फोथा फोननानै होनाय बेफोरनो माने द सिमबो सोलियो माने बिदिनो जेन'बा बैसागुनि सिगाङावहाय मोसौफोरखौ दैमायाव लांनानै थुखै हैनानै बेवहाय खोथा फोननानै होनाय जायो बेजोंहाय बर'फोरा फोथायो जाहैबाय माने बे मोसौखौ जेननो हाग्रानि जुनार बा मोसा लख्राफोरा जेन' जाया आरोना गिनानै खारो बिनि थाखाय जोङो बेखौहाय माने फोथा फोननानै हरो आरोना बे बोसोरनि गिबियावहाय औ थ' बिनि उनावहाय जोङो मोसौखौहाय हगार हरो आरो ना उदाङै उदाङै हगारनायनि उनावहाय जोङो बेखौहाय ओ मोसौखौ ओ बे खानाय ददुंखौहाय माने जोङो बेखौहाय गारो आर ना ओमफ्राय बेलासियावहाय जेब्ला जों जोङो मोसौ खौ लायो माने मोसौनि बे माबाखौहाय ओ दिरुंखौ गोदानैहाय जोङो खास्लायनानै होनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां आरो बै बैसागु बोथोरावथ' जोङो ओ मानसि बैसागुआवहाय गोबां रोखोम रोखोमै जानायखौ नुनो मोनो आरो ना गाजा गोमजायै जायनि गेजेरजों बर'फोरनि जे गाननाय जोमनाय बा जानाय लोंनाय नाय बिदि फोरबोआ मा नुजासारो आरोना जेनेबा बर'फोरनि जा फोरबो होननानै बयजोंबो सिनाय जायो आरोना नोंथां जेरैहाय जोङो नुनो मोनो बैसागुनि समावहाय सेंग्रा सिख्लाफोरा बर' फोरनि जे गाननाय जोमनाय गाननानै दख'ना राननानै फास्रा लानानै बिदिनो खानायफोरावहाय खफाफोराव होनाय बिबारफोर थुनाय बिदि जों नुनो मोनो जायखौ नायनानै जों मिथिनो मोनो जे बेयो बर' सिख्ला होननानै आरो सेंग्राफोरखौ जों नायोबा बिदिनो गामसा गाननानै गस्ला गाननानै आरो आर'नाइ फालि लानानै जोङो मागिबायनायखौ नुनो मोनो आरो ना थ' बिनि अनगायैबो जोङो माने ओ जेब्ला मागिलायो आरो ना माने बिदिनो न' न' थांनानैहाय रंजाबायो बे समावहाय जोङो ओ बेवहाय बर'नि माखासे दामग्रा देग्राफोरखौ जों नुनो मोनोहाय जेरैहाय खाम सिफुं सिफुं जपथा सेरजा बेफोरखौ नुयो आरोना बेखौ लानानैहाय माने बेरायनायखौ जोङो नुनो मोनो जेरैहाय मोनथिनो मोनो जे बर'फोरनि दामग्रा देग्रा होननानै आरोना
नंगौ
औ बेनि अनगायैबो बिदिनो जेन'बा बैसागुआवहाय जोङो सासे आ सासेखौ खौ मान होज्लायनाय बा अनज्लायनाय बेफोरखौ नुनो मोनो जेरै गेदेरफोरा उन्दैखौहाय अननाय आरो उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ मान सनमान होनानै बिदिनो खुलुमनाय बेफोरबायदि मान लानाय बिदि खौ नुनो मोनो आरोना नोंथां आरो बेनि गे जेरजोंहाय बैसागु समावहाय जोङो जे बै जोंनि ओ एक्स' एकथा माने जोंनि बारि बागानाव मोननाय मैगं थाइगं जेरै गोखा गोखै जों बेखौहाय जानायखौ नुनो मोनो आरोना बसोर बैसागुआवहाय गोबां रोखोमैनो माने जों बारियाव जे जे माबा मोनो बेन्दों बेनला मैगं थाइगं बेफोरखौहाय खांनानै जानायखौ जों नुयो आरोना नोंथां। आमफ्राय बेनि अनगायैबो जोङो बैसागुआवहाय माने बिदिनो जेरै जोंनि जाग्रा बेदरफोर अमानि बेदर बेखौहाय जोङो जानायखौ नुयो आरो जे जौ संनानै दोनो बैसागुनि थाखाय जोङो माने बिराद सिगांनो जोङो बैसागुनि नामै जौ संनानै दोनो आरोना गोबावै थ' गोबाव संबा गोदै जायो नालाय बैसागु बोथोरावहाय माइब्रानि औ बिदिनो संनानै दोनो आरोना थ' बेखौबो जोङो लोङो जायो जोंनि गाहाय लोंग्रा होननानै जौ त' बेखौ लोंनायखौबो जों नुनो मोनो आरोना नोंथां बिनि अनगायैबो ओमफ्रायहायथ' ओरैनोथ' रंजानाय बाजानायाथ' जोङो रंजानायखौ नुनो मोनो रंजा खुसि मोसाज्लायनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां बिदिनो गाजा गोमजायै माने जानानै थाङो आरोना बैसागुआ नोंथां
औ नोंथां
बेयावथ' जोङो जानाय लोंनाय मोसानाय रंजानाय बेफोरखौहाय जोङो नुनो मोनो बैसागु बोथोराव आरो अनज्लायनायखौबो नुनो मोनो आरो ना
औ
बेनि गेजेरजोंनो गोबां माने गोजान गोजानाव थादोंब्लाबो जोङो बेखौहाय ओ बे समावहाय लोगो हमज्लायनो हायो आरो माने गुबुन गुबुन जायगायाव थादोंबाबो माने गोजान गोजानाव दंबाबो माने लोगो हमज्लायनो हायो आरोना जोङो बेनि गेजेरजों जे जोंनि रंजाथाइ फोरबोनि गेजेराव नोंथांमोननिथिंबो बिदिनो ना नोंथां
औ नोंथां
हेलौ औ नोंथांमोननिजोंबो बिदिनो फालियो ना औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों बेबा यदिनो जोंथिंजायबो फालियो
औ औ औ माने बिदिनो जेरै बैसागु फोरबो बिदिनो फालियोना
औ औ नोंथां औ
हेलौ
औ हेलौ नंगौ नोंथां उम
माने बेथ' गासैबो एखेआनो नालाय नों
औ
ओ फोरबोआथ' फोरबोआनो ना एथ' एखेयानो जाखागोन नाथाय एसे सोलायनायखौ नुयो आरो। रोना दायो बेफोरनि अनगायैबो बै माइकफोर लानानै माने मोसानायखौ नुयो आरो ना सिगांहायथ' दामग्रा देग्रा लानानै मोसायोमोन नालाय दा एसे सोलायनायखौ नुयो आरो। होमबा नोंथां जोंनाथ' टाइमाबो जानानै फैबाय होमबा बेहायनो दोन्थ'नोसै नामा?
औ दे नोंथां होमबा सावरायनायखौ दोनथ'नोसै।